औ खोनादों।
औ औ। दे जों दिनै होनबा नोंथां जों सावरायनायखौ जोङो बरफोरनि जानायनि सायाव सावरायनोसै।
औ औ जागोन दे।
होमबा आं जागायनोसै नामा
औ जागाय दे दे।
औ जे जानाय जानाय होननानै बुङोब्लाथ जोंनि गाहाय आजारानो जाबाय ओंखाम‌। ओंखामखौ जोङो माइनि फ्राय मोनो। माइखौ जोंनि साफ्रोमबो बर हालामावनो स्निजि जौखोन्दोआनो माइ आबाद मावनानै थायो। माइ माइ आबादखौ मावो।
औ।
जोङो जानाय होननानै बुङोब्ला जोंनि अनला खारै। ओ दाउ। अ माने मुला मुलाजोंबो दाउजों अनला जायो जोंनि साइदआव। आरो बेनिफ्राय नाफाम। नारजि अमा। गोखा गोखै गंगार दुन्दिया। बेफोरखौ जोङो बरफोरा ओ सा सानजा ओनसोलाव बांसिन जायो । आरो बे जानाय आदारखौ जोंनि थांनाय नैरोजा नैजिबा मायथाइयावबो भारत गभमेन्टआ बे खौ जि आइटेकआव सोनानै होबाय जायखो जुग्राफिकेल इन्डेक्स होननानै मिथ थियो। नोंथाङा मि नोंथाङाबो निउस मि दियाव नुदोंबो जानो हागौ बे खोथाखौ खौ जेनबा जोंनि नाफ फाम नारजि अमा गोखा गोखै गंगार दुन्दिया जोंनि जेनबा बरफोरनि जानाय मोनफा मोनफा आदार जायखौ जोङो ओ बोथोरलाय बोथोर बेखौ जोङो जायो जाय जाय आफाखौ गो गोखा गोखैखोथ मोनफ्रोमबो समाव जाया जों बेखो बैसागो सम समाव गोखा गोखैखौ जानाय जायो बेयो जोंनि थाखाय एंगार हायै ओ माने धोरोमजों एबा हारिजों लोब्बा थानाय बेयो मोनफा मोनफा जानाय आदार बे बेखौ जोङो ओ मोनथिनो मोनना जों गोजोननाय मोनदों भारत गभमेन्टखौ जाय जों जेनेबा जोङो भारत गभमेन्टआ दि जोंखौ बर'फोरादि बे आदारखौ जायो होननानै मुलुग दरबाराव बे बेखौ जि आइ टेक सोनानै होलांबाय जोङो भारत हादरनि जि याव गोग्गानाय दं आरो जोंबो बर' हिसाबै गोग्गानाय दं माने बेयाव इडेक्स नाम बारआव हाबनाय लोगो लोगो बे जानाय आदारखौ गुबुन देगनि मानसिफोराबो मिथिगोन माने स सा सानजा भारत सोरनाबा सा-सानजा ओ रायजोआव थानाय मोनसे दख्ला जों मोजोम स सेल थानाय बर हारिया बे आदारखौ जायो बे आदारा बिसोरनि गाहाय खायद बि हिसाबै जोंबो मुलुग दरबाराव ओ सिनायथि जायो बे जोंनि थाखाय जोबोर मोजां ओ सिनायथि बेखायनो जों मोजां मोनो आरो जोंनि जानाय आदारखौ जोङो मोजां आदारखौ जानांगो देहानि मोजांनि थाखाय ओ गाज्रि जिरादखौ जों जानो नाङा नोंथाङा बिनि सायाव आरो माबाफोर ओ थाखोमानाय बुंफोरलुफोर होनो हागोन नामा जा जेरै बोरै जायोब्ला जों देहाखौबो मोजाङै लाफानो हायो मोजाङै जोथोन लानो हायो बिनि सायाव सुंसाबै बुंदो नोंथाङाबो
ओस जानाय आदार माने जोंहा जोंनि बर' फ फोरनि जानाय आदारफोरनि गेजेराव अनला मेवाइ अनला दाउ सबाय साम नाफाम बेफोरखौथ जोङो, बुहुम खौराङारि मोनस बे सिनायथि एबा बुहुम खौरांनिफ्राय मोननाय मोनसे जाग्रा आदार हिसाबै सिनायथि मोनदों जेब्ला,
नंगौ नोंथां
फोरखौ माने गासैबो ओंख्रियानो एबा जोंनि दोरोङारि ओंख्रिबाबो गासैबो ओंख्रियानो, माखासे देहानि थाखाय एबा गाज्रि लोमजानाय देहानि थाखाय माबेबा मोनसे बेमार गोनां लोमजानाय साजानाय थायोब्ला जायोब्ला एसे खहा गोनांखौ नुहुरो आरो, मानो होनोबा बेयावहाय, खारै होनाय दं, जोंनि अनलायावबो खारै होनायनि नुनो नुनो मोनो, सबाययावबो खारै होनाय नुनो मोनो नाथाय, जोङो सबाइखौहाय खारै होआलासिनोबो संनानै जानायखौ नुनो मोनो, जाय जोंनि देहायाव एथबांमानि माने खहा
औ नंगौ नोंथां औ
बिनि अनगा जाहैबाय जोङो साम सबायाइजों सामजों जायो, एबा सामखौ एवनानै जायो जोंहा मोनसे, फोथायनाय दं माने मोनथिगौ जाहाथे जों, सामखौ जायोबा जोंनि मेगननि नुथाया एसे मोजांसिन जायो साफासिन जायो, बेफोरबायदि होननानै मोनथिनो मोनो आरो माने बेफोरखौ जायोब्ला जोंनि देहानि थाखाय मोजां होननानै आं सानो माने जाग्रा आदार, अ ओंख्रिफोरखौ दोरोङारि होननानै साम सानफ्रामबो जानानै। जोंनि देहाखौ जों गाज्रि खालामालासे, बे माखासे बोथोराव एबा माखासे फोरबोफोराव संनानै जाहोयोब्ला सोरबा गुबुन रायजोनिफ्राय आलासिफोर जाहैयोबा ओरैबाय थिम मोनसे गोजोननाय एबा माने बेखौ मा होनगोन, रंजाखांनाय मोनो जाहाथे जों गुबुन हारि, ओरैनो मानसिफोरनो जाहोदों। गुबुननिया जोंनि ओंख्रि फोरखो जाफैदों।
नों ओ
माने बिसोरो माबायदि मोन जों जानायखौ जों बिसोरनिफ्राय माखासे फिनजाथाय मोननो हायो आरो।
नोंगौ नोंथां बुंनायाबो थारैनो आं गनायो। जेनेबा जानाया खौबो जों जोथोन लानां माने सबायाव जेनेबा खारै होनांगो। खारदैखौबो जोंनो जख खानि बिबांनि जानांगौ। माने खारै बुस्थु जाबाय थायोब्ला जोंनि देहा किटनिकावबो एफेक्ट खालामो। बेखायनो जोङो थावजोंबो जानो हायो बिखो। थालिद थालि बस फसलाखो जायोब्ला जों सौदाफोरखौ जानाङा। जोंनि रासायनिकजों ओ होनाय माबा केमिकेल टाइपनि बुस्थु माबाखौ जानो नाङा। जाय जेनेबा रासायनिक नांलानाय। जों जेनोबा थालि फस्लानि बलायो जेनेबा आथिया थालिनि। बियो जोंनि थाखाय जोबोर मोजां। थालिर आथियाखौ दाननानै नोङो गोरान फोराननानै सावनादि हांगार जायो। बिनिफ्राय जे बिदै बिनिफ्राय दै फखरनानै जों बिदै मोनो बेबायदिया खारिया माने एसेबां हामखा मा होननानै आं मिथिगौ आरो जेनेबा बे जोंनि अर्गेनिक रासायनारि मिथिंगायावनो मोननाय बियो। बेखायनो जानाय आदार खौबो जों जोथोन लानांगौ। माने जानाय जोंनि देहाखौ माने निउट्रिसन होयो। बेखायनो मोजां आदार जानाया जोंनि साफ्रोमनिबो हिउमेन बिं माने सुबुं समाजनि थाखाय गोनांथार। बेखायनो नांगौ रोखोमनि दै लोंनांगौ जोङो। जानाय आदारखौ जाबाबो दै लोङाबा जोंनि देहायाव किडनिया प्रब्लेम जायो बेखायनो सानसेयाव जोंनो टुएलभ टु फिफटिन ग्लास दै लोंनो हानांगो आरो जों आराय लिटार बा तिन लिटार दै लोंनो हानांगो आरो। जोंनि देहायाव बेखायनो जो जानायजों लोगोसे दैखौबो जोङो देहायाव लाफानांगोन अब्लासो जों जोंनि देहाखौ हेल्दि लाखिनानै गुफुं लाखिनो हागोन आरो। बेखायनो आं सानो जे जेनेबा जानाय होननानै बुंङोब्ला नोंथाङाबो बुंलांबाय जेरै जों बैसागो बोथोराव जोङो फिथा जायो जेरै सौराय जायो सौरायजाया माजों बैसागो बोथ थोरावबो अ सौराय जायो अ मागो दमासुरि मागो दमासियाव जों सौ जायो बैसागोआव जोङो फिथाइ जायो। आरो बैसागो फोरबोआव जोङो जेनेबा औ गोखा गोखै जायो उम मोनफा साइद साइद जाय जायगायाव बेखौ जोङो जायो खायसे खायसेया फिथा बनायनानै जायो। बे मोनसे उत्सा नाथाय जोंनिया गोखा गोखैयानो बे होनो आरो जोंनिया बैसागुआव जानाया औ आरो जों बिखौ जों मिथिगौ जे जेनेबा ओ जानाया जों बाहेराव फास्ट फुड जानायखौबो जोङो बारा जानाङा। फास्ट फुदा होमबा जोंनि देहानि थाखाय जोबोद हानिकारि माने देहानि थाखाय जोबोर माने पयजन बायसा जों बेखायनो जोङो लामाफोराव फाननाय जानला मोनला ओ जेबो माने सेफटि गैयि जायगानि जोङो आदारफोरखौ जों जानो नाङा। मानो बेफोर जानायनि फ्रायबो गोबां किडनिनि बेमार हार्टनि बेमार गोबां बेराम जानो हमदो दायो। हस्पिटालाव जायो हस्पिटालजों जुरित थायो बे मानसिया बेरामनि सोमोन्दै बेराद मिथिगौ आरो आंबो जे हस्पिटालाव थाबा थांबाय थाबला आंबो गोबां बि बिदिनो जानायनिफ्रायनो यो मानसि हारियाथ' जानायनिफ्रायनो बेमार जायो बेखायनो जों जानायखौ जोथ जोथोन लानांगौ । आरो गाव एक्सारसाइसबो लाखिनांगौ जानायजों लोगोसे जे अब्ला जोङो मोजाङै जानाय आदार खौबो मोजां डाइजेस्ट खालामफिननो हायो। जा जाननि उन्दना था थायोब्ला । बो बे जोंनि थाखाय जोबोद खथि बेखायनो जानानैबो खामानि मावनांगोन । जोङो अब्लानिया जों देहाखौ मोजाङै जोथोन लाखिनो हायो आरो । आरो जोंनि बे साइदाव जोङो ओ मा होनो जौ बिदैखौबोथ बनायो नोंसोरनि साइदाव जौ बिदैखौ बोरैहाय बनायो जाय जेनेबा जौ बिदैयाबो जोंनि थाखाय जि आइटेक मोनबाय । नङा होमबा नोंथां नैरोजा नैज माइथायाव जौ बिदैयाबो जोंनिया जि आइट थेक मोनबाय । बे जौखौहाय नों नोंथांमोननि साइदआव बोरैहाय बनायो ।
ओ नोंथांनो आङो जौ बिदै बानायनायनि आदबखौ सुंथाबाय फोरमानसै । माने आंबो संफेराखै थेवबो नुयो न'आव संनायखौ । गिबियाव जोङो । जौ बिदैया गोबां रोखोमनि थायो । माथानि माइब्रा माइरंनिफ्राय सं संनाय । जेबो जों माइरंखौ साफायै सुनानै लागो
औ ।
साफायै सुनानै लानानै गंसे गिदिर बर्थनाव गावनि जखानि जेरैहाय जों ओंखामखौ संबा जखानि दै होयो । बेफोर बायदिनो समान जखानि एसे खमसिन होयो खायफाया खायफा सेएसे बांसिन होयो समान जखानि जोनोम बा लानानै बथनाव अर सुनानै हो गोन जाहाथे दैया गोदौओब्ला बे माइरंखौ होसनगोन आरो रुनाय माइरंखौ जेरैहाय संङो बे बे बायदिनो संङोज जे नाथाय जोंहा बेयाव मारगारा फाय बिनि उनावहाय बेखौ दसे दोनगोन मोनोबा खांनानै गुसु जाजासे दोनगोन नङाबा दाला थायो दालायाव बरननानै नङा बा खायफाया फास्टिकनि बनानै बरनो नाथाय प्लास्टिकआ जोंनि देहानि थाखाय माखासे माने जोखोम खालामग्रा माने बेमार खालामनो हागौ हिसाबै दालायाव बरनोबा सा फिन जायो आरो दालायाव बेरननानै बायदि हाग्राजों बानायनाय हाग्रा आरो माइरंजों बानायनाय मोनसे मुलि मुलि बायदि मुलिखौनो होननां गोन जाय जोंनि माइरं एबा ओंखाम जौ संनायनि माइरं ए वा ओंखामखौ फेसेवो जायनि गेजेरजों जों दि मोननो हायो। जे जायखौ जों एमाव होननानै बुंङो ना?
औ नंगौ
खौहाय माने गोबाव समनि थाखाय दोननो जौ बिदैखौ गोबाव समसिम दोननोबा बेयाव फिसाल होगोन आरो मानि खेबखांगासे एसे नांजासेल होगोन
औ नोंगौ नोंथांनि बुंनायखौबो आं गनायथि होयो ओ बे जौ बि बेखौ जोंनि साइडआवबो एखे रोखोमनिखौनो बनायो होमब्ला जोंहा समाबो जाबाय बे बेखायनो जोंनि- सम आरो खाबुखौ नायनानै जों जोंनि सुंदयै टपिक रायलायनायखौ बेखिनियावनो फोजोब्बाय नामा नोंथां औ